औ खोनादो
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनोसो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना औ बिदिब्ला नोंथांनि औ आं नोंथां माइ गायनायनि सायाव एसे सा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों औ नोंथांनि गामि एबा ओनस सलाव माइखौ माबायदि ओ गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनि जायगायाव माइ गायनाय होनना बुङोब्ला जों सिगां खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै जों बुंनोसै आरोना जों खोथियाखो फैयोबाथाय जों सिगाङावनो माइनिफ्राय माइग्लिखौ सोमग्रोनाय जायो दा बे माइलिखो सोमनो हरनैजों सोमना दोननाय जायो दा बेखौ जोङो हरनै सोमनानै जों जेब्ला दैनिफ्राय बो खाङो बोखांनानै जों बेख माने बेबायदिनो गोरान जायगायाव लाबोनानै जों। मोजाङै लामनानै जों बेखौ थास थाव बिलाइ एबा लाइ बिलाइजों खोबनानै बेखौ गाजा बेरहायनो थाखाय थ'नाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
जोङो जेब्ला बे गाजा बिरो दा बेनिफ्राय जोंहाथ' आथिखालाव ट्रेक्टरनि जुग नालाय जों जोंनि फोथारखौ ट्रेक्टरजों माने हालेव ग्रोना लायो मोजाङै। खोथिया नो हानाय बायदियै जों बेखौ मोजाङै फोमोननानै लायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जों बे खोथियाखौ माने जों आखायजों माने मोजाङै सारफ्रावनानै होनाय जायो आरोना । जाहाथे खोथियाया मोजाङै रोखोमै रज'यो जेरावबो जमाय थाङा बेनि थाखाय जों आखाइखौ मोजाङै सारनानै फोननाय जायो आरो दा बे खोथियाखौ जोङो मोजाङै बेबायदिनो बेरा दुमनानै दोननाय जायो मोसौ बोरमा जानो हायो बैसाआ । दा थिग बे नि उनाव जोङो बे खोथियाखौ फोनायनि उनाव खोथियाखौ जों फुफिननाय जायो गायनो थाखाय बे खोथियाखौ औ औ बे खोथियाखौ गायनो थाखाय माने जोंहा थामजि आरो थामजिबासो साननांगौ आरो बे खोथियाखौ फुनायनि थाखाय दा बे खोथियाखौ फुनायनि सिगां जोंहा मोनसे खामानि थाबावो बेखौ गायहैनो थाखाय दुब्लियाव गायहैनो थाखाय जों जाय जायगायाव खौ गायहैगोन। माइ हिसाबै गायहैगोन बे दुब्लिखौबो। जों माने मोजाङै हालेवना लानाय जायो । गोदोनि दिनावथ' जों बेखौ खौ मोसौजों हालेवोमोन नङा होमबा? आथिखालनि दिनावथ' जोंहा मोसौबो हालेवनाया खम जाबाय नालाय । जों बेखौ ट्रेक्टर जोंनो हालेवनाय जायो । बेनिफ्राय बेखौ फोमोननानै जों बे माइ माने गानायनि सिगां जोंहा बेयाव मोनसे खामानिबो थाबावो जायखौ जोंङो आलि दाननाय आरो बेनिफ्रायनो जों गोदान आलि होनाय बेबायदि थायो जेब्ला जोंना बेफोर आलि दाननाय आरो आलि खोनाया जायोब्ला बेनि उनावलजों माने माने माइखौ खोथियाखौ जों फुयो सानसेसो आगोन खोथियाखौ फुना लायो आरो । दाना बे खोथियाखौ फु फुनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ मुथा सरो । मुथि खायो बे खोथियाखौ मुथि खानानै जोंङो जाय जायगायाव बेखौ माइ हिसाबै गायहैगोन खोथियानिफ्राय माइ हिसाबै गाय गोन बेखौ माने राननानै दोनहैनाय जायो जेराव गायगोन । थिग बेबादिनो जोंहा बे बेखौ आखाइजोंनो माने गसा मोनसे मोनसे बानायनानै
औ
जा सोर बेसेन गसाय दोर होनो बेखौ नायनानै गावनि गोसो बायदियै बेखौ आखाइजोंनो जों फुनानै गायो आरो हाब्रुआव दा बेनिफ्राय बेखौ गायखांनायनि उनावहाय जोंङहा मोनसे बेयाव खामानि थायो सायकेलजों दै नायनांगौ जायो बेयाव दै माइयाथ' जोंना दैयावसो गायखायो नालाय बेे आरो दैनिफ्रायसो जा हायो दा बेखायनो जोङो दैखौ नायनां नांगौ जायो बेयाव दै हाबदोना हाबाखै आरो दै मोनदों ना मोनाखै बेखौ नायनांगौ जायो दा थिग बे बादिनो माइखौ जोङो जेब्लासिम बियो फिथाइ ओंखारगोन बेहालागै जोंहा बे खामानिया बेनो दै नायनाय
औ बेखौ जोथोन लाबाय थानांगोन आरोना
औ औ आरो बेयाव हाग्राबो रज'नाय जायो नालाय किसु समाव बे हाग्राखौबो जों नायनांगौ जायो नांगौ जायो । थिग बेबायदिनो जेब्ला जोंना माइया‌ थाय थायगोन थायनानै बे माइया जोंहा मोनगोन मोननाय जेब्ला‌ जों बेखौ नआव लाबोनायनि सम जायो अब्ला जोंहा बेेयाव मोनसे खामानि थायो जों बेखौ मानेहाय खासि होननानै बुङो जों जायखौ
औ नंगौ औ औ।
जों जोङो बे माइखौ जों मान बांद्राय गुदियावबो हाया आरो बांद्राय गोजौआवबो हायालासिनो माइखौ जोङो मुथि सरनो हानाय माने नआव लाबोनो हानाय सुबिदाखौ नायनानै आरो हारि मुथि सरनो हानाय सुबिदाखौ खो नायनानै माने गेजेराव हानाय जायो आरो दा बेखौ जों मुथि थिखायो खानानै गालाङो हायै हायै आरो बे बे माइखौ जोङो दांग्रि बानाय नआव लाबोनो थाखाय दांग्रि बानायनाय
औ औ ओ नोंथां ओ थिग बेरैबायदिनो माइ खौ जेनेबा बिदिनो दैज्लां समावल गाया आरो नोंथां जेनेबा गुबुन गुबुन जायगायाव मेसेङाव गायो नोंथाङा खोनादों खोमा ना नोंथां
औ औ औ मेसेङावबो गायो बेखौ।
ओ गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेनेबा उम दैज्लांआव माइ जानो नागिरा बेनिखायनो मेसेंआव गायो आरोना।
औ औ औ नोंथां बेखौ मेसेंयावबो गायनाय जायो बेखौ माने जोंनि जागादों हिसाबै बे सोनारो बबे जायगायाव मा बाय दि माने थासारिया सोलिदों दैनि थासारिखौ नायनानै बेस्ट जायो आरो माने जोंहा माइया थ बयबो मिथिगौ दैजोंसो जायो नालाय बेखौ माने जों दैनि थासारिखौ नायनानैसो बानायनाय नाय जायो आरो
औ थिग बेबायदिनो औ औ थिग बेबायदिनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला गोदोथ' जोंनिया मोसौजोंनो हालेव वो मोन नङा होमबा नोंथां औ दानिया थ' गोदान मानसिफोरा गासिबो सुबुंफोरा गोदान मुगाजों खारफालांनो सोलोंबाय नङा होमबा नोंथां ओ थिग बेबायदिनो ओ मानसिफोरा समनिबो एसे आंखाल नालाय बेनिखायनो माने थाब जानायखौ नागिरो आरो दानिया मानसिफोरा
औ नंगौ नंगौ
बेनिखायनो दानि सुबुंफोरखौ जेन'बा मोसौखौ हालेवनायखौ नुला जों ट्रेक्टरजों सो बांसिन हालेवनायखौ नुयो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि गामियावबो बिदिनो मोसौजों हालेवनायनि नेमखान्थिया दाबो दं नामा नोंथां
जोंनाव बेबायदि नेमखान्थिया एसे इसेबां जोंनावबो गैला मानोना जों बेखौ गासै गामियावनो गासै जागायावनो एसे एसे खमायलांनायखौ जों नुबाय थादो दा थिक बेे गामियाव खमायबाय माने जों बेखौ नुलानो होनना बुंनोबो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां बांसिन गैलानो बुंजायो आरो बेखौ एवनाया मोसौजों औ औ औ बेनिफ्राय औ औ बुं नोंथां औ सों नोंथां
नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां गायो
बुंनो सानो जे नोंथाङाथ' सिगांनि मोसौजों हालेवनाय फोथारावबोथ' गायनो मोनदों आरो नैबे दानि गोदान जुगाव टेक्टरजो हालेवनाय फोथाराव थ' गायनो मोनदों दा बेयाव नोंथाङा माबायदि फाराग मोनदों माने गोदोनि माइ गायनायजों दानि नैबे ट्रेक्टरजों हालेवनायनि माइ गायनायखौ
औ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां गोदोनि माने गोदोनि जा मोसौजों हालेवनाय बिदि हाखौ बिदि मोसौजों हालेवनाय हाख खौ बुंनो थाङोबा दा मोननो थांला बिदि हायाव माइ गायनो माने मोसौजों हालेवनाया ओरैबायदि मोजां जायो जेनेबा ओ बे सिंनि जेनेबा हाब्रुफ्राबो जोबोद जेनेबा मोजां जायो आरो गायनो थाखाय
औ औ
जेनेबा बिदि दा बुंनो थाङोब्ला ट्रेक्टरनिया
माने इसे गायनायाव
औ औ औ दा ट्रेक्टरनिया बुंनो थाङोब्ला ओ जेनेबा ओ बबेबा जेनेबा ओ ट्रेक्टरनि फाला बबेबा नाङो बबेबा नाङा बिबदिनो जेनेबा सा साज्रां एवनाय जायो बिब्दिनो हाफोरा बारा मोज मोजां ओ रोखोम जाया आरो जेनेबा मोजां जाया बिब्दिनो आं बुंनो बुंनो नागिरदों दि ट्रेक्टरजों जेन'बा हा-हा-हालेवनाया बारा मोजां जाया बिबदिनो आगोलनि बायदि मोस मोसौजों एवनाय बायदि मोजां जाया आरो नोंथां
औ गायनानै माने एसेबां मोजां नांङ
अ अ औ जोबोद थानांदों आरो नों थांगोन
औ औ आरो बेयाव मोनसे जों फारागखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनदों जे गोदो जे मोसौजों हालेवनानै जो जेसेबां माइ मोनोमोन दानि ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनाय माइखौ जों इसेबाबो खम नुनो मोनदों आरो ना
औ नंगौ नोंथां गोदोनि बायदि जाला आरो माइफोराबो औ बेनिफ्राय औ औ औ बेनिफ्राय औ औ नंगौ नोंथां
औ
बेनिफ्राय नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथां जेन'बा ओ नोंथाङा मिथिनाय ओ नोंथाङा जाखिनि मिथिदों मिथियो माइफोरनि नामखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ माइ माइनि नामखौथ' ओरैबायदि बि थिजोबाब्लाबो आं नियाव जा मिथिनाय दोङो खौ आं खोन्थानो हागोन नोंथांनो जेरैहाय जोङो गोदोनिफ्राय गायबोनाय माइआ जाहैबाय जेरै रन्जित आरो बाहादुर आरो माइ सुमुद थि आरो बिहारि बिखि खो मिथिगो आरो जोंहा मोनसे जोंनिनो मोनसे माइ दोङो बेखो जों बयबो गायो जेरै जोस आ आरो माइब्रा बेथ' जोंनाव थाखाथारो औ दा आंनि मिथिनायाव बेखिनियानो आरो आरो माखासे दोंबावो जा जों मिथिजोबि आरो ल-लोगोस सिनो नै दिनैनि दिनावथ' गोदान गोदान मा आदबजों दिहुननाय जुग दुब माइनि बिदान ओंखारदों नोङा होनबा दा बेफोरबो दोङो दा खिन्थु जों माइ हिसाबै जों बिधानखो खो नायोबा बेखिनिया जोंनि
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बिदिब्ला ओ जोंना समाबो जानाथांबाय नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां ओं
औ बिदिब्ला नोंथांजों ओ माइ गायनायनि ओ बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
नोंथांनिसिमबो ओ बेखौ सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदो
औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय।